औ।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना?
औ ओरैनो दं
औ जेनेबा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आरो नोंथांनो दसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों माने बेफोरबायदिनो जोंनि आबहावाफोरनि गुबुंले जानाय बा मानि थाखाय गुबुंले जाबोखो सिगांनि समाव माबायदि मोन दानि समाव जोङो माबायदि नुयो आबहावाफोरखौ बिनि सायाव एसे सावरायनो साननानै नों थांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा हागोन ना सावरायनो?
औ सावरायजागोन नोंथां। ओ आबहावा गुबुंले होनोबाथ' जोङो सिगांनि आरो दानि मुगा दानिखौ नोजोर होना नायोब्ला दानि मुगायाव जों आबहावाखौ बांसिन गा ज्रियै गुबुंले जानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां। औ गोदो बुंनो थाङोब्ला गोदो जोंहाथ' ओ आबै आबौमोनहा मिथिंगाखौ मोजां मोननानै हाजो सेर सेर बा ओ गामि बिथोरयाव थाफैनाय मथे माने जोंनि जायगा एबा एरियाफ्रा माने दंफां लाइफांजों माने समायना क्लिन माने गोग्गोआ आबहावाखौ मोननो हायोमोन आरो गोदो।
औ
दाबो जोङो गोग्गो आबहावाखौनो मोनो अब्लाबो माने दा सम आरो बोथोरजोंहाय नोजोर हो नानै नायोब्ला जे अ बिफां लाइफाङा खमायलांनो हमबाय ओ गोदोथ' न'फ्रा खममोन जायनि जाहोनाव दंफां लाइफांफ्राबो सारि सारि माने साग्लोबजोबनायमोन आरो नाथाय दा सुबुं अनजिमा बांनाय बांनायजों लोगोसे माने दंफां लाइफांनि दानफायनाया माने ओ गोबां गोबां बांद्रायबाय जायनि जाहोनाव जोंनि जायगा एबा ओनसोल खौ दंफां लाइफांखौ खम नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
गोदोनि दिनावथ' जोङो बांसिनानो बनफोरजोंनो ओ ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जायोमोन। ओ आरो जोङो दानि बेलायाव नुयोब्ला जे जोंहा बांसिनानो गेस बाहायनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जों बननि गोनांथि जानाया एसे खम जाबाय ओ आरो दा जोङो माने गोदोथ' खम न'खर खम सुबुंमोन नाथाय दा गोबां सुबुं सुबुं अन जिमा बांनाय जों लोगोसे दखान गलादार माखासे कल खाल कार खाना बेफोरबायदि ओ कम्पानि फेक्टरि ओंखारनायनि जाहोनाव माने बैफोरबायदि ओ कलकारखानाफोरनिफ्राय गाज्रि मैला गाज्रि दै बोहैनानै माने जोंनि आब आबहावाखौ माने गुबुंले लेथ्रा खालामबाय आरो ओ आरो माखासे मे थाइफोर जानाय माखासे पेकेटसफोर गारलाबायनानै माने लामा सामा माने जोंनि आबहावाखौ माने ने आबहावा जौगानायाव माने ओ‌ गोहोम खोख्लैदों आरो बियो। आरो जोंनो गोगो बार बा अक्सिजेन माने जोंहाथ'
गोदो गोदायथ' बुंनो थाङोबा बेफोरबायदि गारि मथर जेबो आनो गैयामोन आरो दानि बेलायाव हाय गारि मथरनि उखुन्दै गाज्रि गेस आरो मा होनो कलकाराफोरनिफ्राय गोसोम उखुन्दै फैनाय माने बेफोरबायदि गाज्रि मुवा बेसादफोर गोसारनायनि बेलायाव माने जोंनि आबहावाया माने ओ ओ गोबां गोहोम खोख्लैयो।
लोगोसे जोङो दा दा जोङो आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनो होनोब्ला जोङो दंफां लाइफां दानफाया लासिनो माने दंफांलाइफांखौ गायनांगोन गायनानै जाहाथे जोङो जेबो जिब जुनाद फ्रा खहा खालामनो हायै बायदि बेरा बा ओ बेरा बा ओ माखासे संरैखाथि मुवा बेसाद ओ होथेनानै जोङो दंफां लाइफांखौ फेहेरनांगोन आरो अब्लासो माने जोंनि आबहावाया गो ग्गो थागोन आरो जों मोजां अक्सिजेनखौ मोननो हागोन।
औ नंगौ नोंथां।
जोंथ' दा गामि एरियायाव थानाय हिसाबै जोंनि गामि एरियानियावहाय एसे दासिमबो मोजाङानो माने जोङो गरम बोथोरब्लाबो बिफां सिङाव थानानै माने फ्रेस माने गोगो बार मोनो। बारहावाखौ मोननो हायो नाथाय जोङो टाउन सहरफ्राव थांनानै नायोब्ला जे गाज्रि दै माने प्लास्टिक गारनाय गोबां मुवा ल थ्रा आरो माखासे थाम्फै बानाय आरो लोगोसे दंफां लाइफां गैयैनि ज मोनाव
अ बेफोरबायदि जोङो टाउन सहराव बेफोरबायदि खौ बेफोरबायदियाव जोङो माने प्रब्लेमाव गोलैनानै थाहैनायखौ नुनो मोनो आरो माने बिसोर सुबुंफ्रा माने बिसोरनियावथ' जेबो बेफोरबायदि बिफां-लाइफां गैयैनि जाहोनाव माने बिसोरो दैेलि माने फांखा फेन बिदि लगायनानै माने थानांगौ जायो आरो माने आंनि नुनाय आरो मोनदांनायावहाय जोङो। हा गरम बोथोरब्लाबो माने बेफोरबायदि फांखा फेन बेफोरबायदि न' सिङाव एसि लगायनानै थानाय थानायाव देहाया जाबायदि फ्रेस मोनो बेनिख्रुइ बांसिन जोङो अरगेनिक मिथिंगानि बार जायोब्ला माने मिथिंगा बिफां सिङाव आव जिरायोब्ला माने देहा एबा देहाखौ थाजिमसिन मोनो आरो जोंनि देहाया स्ट्रंसिन जायो आरो
औ नंगौ
मिथिंगाया मोजां बारहावा आरो मोजां अक्सिजेन होनायजों लोगोसे जोंनो माखासे मोजां फिथाइ साम सामथाय फ्रेस बो होदों नाथाय जोङो बेखौहाय मैल' खालाम नो रोङाखै आरो माने जोङो बेखौ जोङो जानला मानला बिफां दानफायदों जेराव मेराव प्लास्टिक गारदों, जेराव मेराव दै मैला खालामदों, माने मिथिंगाखौ मिथिंगाया जोंनो गोग्गो बारहावा होबाय जेब्ला जों मिथिंगाखौ संरैखाथि लाखिनाया जोंनि। सुबुं समाजनिनो खानि नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
बेलायावहाय जे जोङो गोग्गो बारहावा बा थाजिम माने जोङो अक्सिजेन मोननो लुगैयोब्ला बेखौ गाज्रि खल खारखाना माने बाहेरा बायदिसिना गारनायनिफ्राय रैखा खालामनानै जोङो। फोरखौ जाहाथे जोङो जानला मला ग जोङो बेखौ ज'मा खालामनानै दाबसे जायगायाव सावनांगोन दाखोर दालाफोरखौ सावना गोन बेफोरबायदिनिफ्राय रैखा खालामोब्ला जोंनि आबहावाया जेब्लायबो। फेहेरलांगोन आरो जोंनो मोजां अक्सिजेन बा बारहावा होबाय थागोन आरो आंनि बेलायाव। नोंथाङा बे आबहावा संरैखाथि लाखिनायनि बेलायावहाय नोंथांनि मोनदांथिजों फंनैसो एसे फोरमायनानै होलांदो नोंथाङा
औ जिहेथु नोंथाङा बुंदों जेरै दा आथिखालनि जुगाव बा दानि जुगाव बिदिनो बारा गोबां गोबां बिबाङाव गेब्रेंबाय बा गोबां बिबाङाव मैला जानो हमबाय। नोंथाङा जाहोनफोरखौ बुंलांनाय बाइदिनो जेरै जिथुनाखि फेक्ट'रि फोरनिफ्राय ओंखारनाय जिथुनाखि बे मेसिन गिदिर गिदिरनिफ्राय ओंखारनाय जि माबा ओ मा होनो उखुन्दै गेसफोरनिफ्राय बियो बारा दिनै गुब बहुत रोखोमनि गुबुंले जागासिनो दं आरो बेजोंनो लोगोसे दा मा होनो। जोङो सोरांब्लानो बा अखानायब्लानो जोङो ससे लामा हान्थिनो थाखायब्लाबो बा ससे लामा द दावबायनो थाखायब्लाबो जोङो गारि मथरफोरखौ बाहायो। दा बिनि जायगायाव जोङो माबोरै होबथा फानो होननानै बुङोब्ला बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो। हानाय सिबांखौ जोङो जेसेबां हायो एसे बांनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायफिननो गोनां जागोन बा गायफिननांगोन जिहेथु जों सुबुं माहारिफ्रा औ जिहेथु जों सुबुं माहारिफ्रा माने ओ गावनि नांगौनि थाखाय बेफोरबायदिनो गोबां सोरबाया बेफोरबायदिनो गुवार जाय गा न' लुनो थाखाय बा सोरबाया बेफोरबायदिनो माबा मोनसे
थि जानायनि थाखाय दिनै गोबां बिफां लाइफां फोरखौ दानफायदों दा बिनि जायगायाव जोङो खोब बिफां लाइफां गायफिननो नांगोन दानफायनो औ दा जोङो फांसे दानफायनायनि बदल जुदि फांसे बा फांनैबाबो गायफिनोब्लाबो जोङो एसे माबाखौ ओ मो जां लामायाव लाबोनो हागोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ।
औ आरो दा बेजों लोगोसे जिथुनाखि जों सोरांब्लानो सा-सालायग्रा गारि मथर बे बेफोरखौ जोङो ओ ससे लामाल' थांनो थाखायब्ला जोङो बेफोरबायदिनो साइकेलफोरखौ सालायोब्ला जों एसेबाबो खा माबा नो हागोन होन्नानै आं सानो आरो बार गेब्रेंनायखौ जों एसेबाबो होबथानो हागोन होननानै सानो आरो, आरो बेजों लोगोसे ओ माने जुदि जों एसे गोजानाव थांनो गोनांब्ला जोङो जोंनि गावनि माने गावनि गार गावनि पार्सनेल गारिफोरखौ लाङा लासिनो जिथुनाखि बेफोरबायदिनो पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट बा गभर्नमेन्टआ होन होनाय दावबायनायनि थाखाय ट्रेन्सपर्टेसननि थाखाय जि गभर्नमेन्टआ होना दोननाय ट्रेनफोर जोङो बेफोराव जोङो बेफोराव थाङोब्ला बा जोङो बेफोरखौ बाहायोब्ला जोङो एसेबाबो ओ माबागोन आरो ओ जिहेथु गारि गारि गुराफ्रा खम जायोब्ला जिहेथु जोंहा बार गेब्रेंनाया एसेबाबो माबागोन ओ थाबथागोन होननानै आं सानो आरो। आरो बेजों लोगोसे दा आथिखालनि मुगायाव बेफोरबायदिनो गोबां माखासे एभारग्रिन भेहिकोलफोरजों भेहिकोलसफोर ओंखार बै जेरै जाय बे जाय गारिफ्रा गारि मथरफ्रा माने ओ बेफोरबायदि बेटारि बेटारिफोरजों खारो जायनिफ्राय माने बेफोरबायदि गोसोम उखुन्दै उखुन्दैया ओंखारा दा जोङो बिनि ओ जोङो जोङो सानफ्रोमबो सालायबाय थाग्रा गारि मथरफोरखौ हायोब्ला सोलायनानै जोङो जाय बैफोरो बेटारिफोरजों खारग्रा बा बेटारिफोरजों सोलिग्रा बेफोरखौ जोङो माने सालायोब्ला बा बाहायोब्ला जोङो होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो।
औ नोंगौ।
औ। दा ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर सोंनो इस्सा दंबावोबा सोंनो हागोन आरो।
ओ जेनेबा नोंथाङा बुंबाय ओ जेन जोंनि बे माखासे ओ बे जोंना जेनेबा उखुन्दै गाज्रि ओ गुबुंले खालामो खालामनायनि बेलायावथ' बै ओ पेट्रल डिजेल बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि जों खारग्रा गारिफोरखौ सालायब्लासो जोंना उखुन्दै मैला गनानै ओ जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो नङा होनबा नोंथां? औ जोंहा जे जेनेबा जोङो बे ओ कारेन्टजों चार्ज होनाय जेरै बेटारिजों खारनाय बेफोरबायदि गारि माने जोंखौ जोंनि‌ उखुन्दैखौ गुबुंले खालामा आरो अब्लाबो माने जों दा नुनो मोनो जे बेफोरबायदि। गारिखौहाय माने जोंनि बे हा हा हाइवे मेन रड फोरावहाय माने एसे खम खारहोनायखौ नुनो मोन। मोनो आरो जायनि जाहोनाव ओ बै ओ हा न्था मेलाफोर दावबायनायावहाय जोंङो बांसिनानो बे पेट्रल डिजेलजों खारनाय गारियावनो गाखोनानै थां जों दावबायनो गोनां जायो आरो ओ जोंङो फारसेथिं आबहावा संरैखाथि लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि गारि मथरनि उखुन्दै मैला खार ओ जानायनि जाहोनाव जों बैफोर गारि मथ फोरखौ बन्द' खालामोब्ला जोंहा ओ उखुन्दै मा अ बेफोर बन्द' खालामोबा जोंहा आबहावायाहाय माने गोग्गोमैनो थागोन आरो फारसेथिं जों बैफोरबायदि गारि मथ मथरखौ बन्द खालामोब्ला जोंहा माने बहाबा दावबायनाय बहाबा खामानियाव थांनाय हानथामेल। मेलायाव जोंहा गोबां प्रब्लेम जानानै फैगोन आरो माने मोनसेखौ बासायब्ला मोनसेया खैफोदाव माने औ बे फोरबायदि मोनसे बा मोनसेखौ बासायनांगौ बेफोरबायदि जानानै फैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ बेबो जिहेथु आं आं सा सानो आरो माने जेनेबा आथिखालनि जुगाव जोंङो दिनै बेफोरबायदि खौ ओ बबेबा दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोंङो ओ गावनि गारिखौ लांथारालासिनो ओ जिथुनाखि खि जि बा जेरै बासफोर मा बासफोर ट्रेनफोर बिदिफोरखौबो बाहायनानैबाबो जोंङो जायगायाव मोनहैनो हायो आरो। आं बिनिखायनो माने सानदों आरो जेनेबा जोंङो जोंङो पार्सनेलि गावसिनि गाव गावबा गावनि गारिखौ लांथारालासिनो जुदि बेफोरबायदिनो खारबाय थाग्रा जि सरासनस्रा बासफोर ट्रेनफोर जोंङो बेफोरबायदियाव गाखोनानै थांङोब्ला एसेब्लाबो होप्थानो नो हागोन होननानै आं सानो आरो।
औ। ओ अब्ला नोंथां जोंहा उम नोंथांजों बे आबहावा गोगो गोग्गो आरो गुबुंले जानायनि सोमोन्दै सावरायनानै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथां बिदिब्ला।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नंङा होमबा
औ दे बिदिब्ला।
औ दे।